हेलौ औ औ खोनादों दे नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गा आंनि गोसो गोरोमफ्राय हामलायनाय जा
औ औ ओ नोंथांनिसिमबो ओ फुंबिलिनि गोजोन हामलानाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
दा मोजाङै दङ होननानै आं आसा खालामो नोंथां।
औ दासान्दि मोजाङै दोंथयो दे नोंथां।
अ नोंथांनि जायगायाव अखाफोर हादों नामा?
औ जोंनि दा जायगायाव मा ओ अखाया हागासिनो दोङो जेनेबा साद दिनानो जाबाय अखा हानाया। ओ एसे जोनि ओनसोलाव दै बानाबो जादों आरो ना। नोंथां अखाया बांद्राय हाब बाय नालाया आरो जोंख जोंहा नैखि साहा साइदखि एसे हाजो दोंना बे बेवहाय बांसिन हायो बेनिखाय दैया। बैहै बोनानै जोंनि बे हायेन ओनसोलाव दैया बुंफुबजोबो आरो ना? एसे उसुबिदा जागासिन दों मानसिफोरा माइ गायनो हाया। ओइ आरो ना नोंथां।
अखा हानानै नोंथांमोननि ओनसोलाव सोमजिनाय माने थासारिखौ लानानै एसे सावरायनो आं सानदों। थां जेनेबा दा अखा बोथोर नालाय अखा बोथोरनि गेजेराव दाउखा गोबां गोबांनि अखा हानायनि गेज थांमोनि जायगायाव मा मा खहा जानाय? औ नोंथाङा नुनो मोन्दों। सुंद'यै नोंथाङा फोरमायना होनो हाग गोना
औ हागोन नोंथां ओ जोंना अखा गोबां हानायनि जाउनाव गोबां खहा जादों आं बेखौ आंनि मेगनजों नुनो मोनदों आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जेनेबा अखाया जोंना लेन्र्टि हाबाय थादों बे हा हानायनि जाउनाव जोंना जोंना जायगाया हायेन नालाय खमान बेवहाय दैया बुंजोबदो आरोना। बिनिफ्राय एल जि लामाफोराव दालां थायो बे दालाङाव जोंहा जोंनि ओनसोलनिफोरा साफा खालामनाय जायाखै बेवहाय दै थांनो उसुबिदा जाद। दा आरोना बेवहाय। लाथा अमर लाथाफोरा बांद्राय जाना दोङो बेखौ जों दानस्रांनो गोनां दोंमोन नाथाय दिनै दै बुरजाजों दाननो हायाखै बिनि थाखाय दैनिया थांनो हायाखै आरो ना? बेवहायनो। बेसे दैया जोंहा नांगौनि बां द्राय जादों बेहाय जोंहा आबादारिफोरा माइ गायनो हायाखै आरो खायसेया गायदोंमोन गायबाबो दैजों लोमजानानै माइ आबादा एसे गाज्रि जादों आरोना आरो जायफोरा खोथियाब फोदोंमोन बे खोथियाफोरखौबो बिथांमोना फुनो हायाखै बांद्राय दै थानायनि जााहोनावनो बे खोथियाबो लोमनानै दोङो आरोना। आरो सोरबास सोरबा ओ जायबा निखावरि बिसोरो न' बां लों जादों नोंथां आरो सोरबा सो सोरबा गाव सोरनि आंगोनि ओ मा होनो बेखौ फुख्रि बे फुख्रिफोराव ना गिदिर गिदिरफोरा गोबां दैजों लोमजानाय थांजादों बेफोरबायदि जोंहा बिराद लस जादों आरोना आरो बेफोरबायदिनो गोबां लस जागासि नोदों नोंथां
दा आं खोनानो मोननानै जोबोद गोसोआव दुखु नांदों नोंथां मानोना जों जों सुबुं मानस माहारिया जेब्लासिम माने ओ ओ माने थासारिया माने गाज्रि जाया अब्लासिम जों मावनांगौ खामानिखौ आवगायबोआ मानसिफोरा मानोना सानना लायो गोसोआव बे जोंनिया जेबो जानाय नङा बेयो बेफोरबायदि दा जेरै दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दा अखा हानानै दै लोमगोन बा जोङो बे दै थांग्रा नालाखौ जोङो साफा खालामनांगौ बेखौथ' आवगायाव रावबो सानाखैमोन नंगौना नोंथां जुदि बे दै थांग्रा दंग'नि लामाखौ जों दानस्रांना होनायमोनबा बा साफा खालामना होनायमोनबा दा दै थांनानै नोंथांमोननि जायगायाव एसेबां लोमलनाय नङामोन बा सोरनिबा न'खर बा सोरनिबा फुख्रि सोरनिबा माइ सोरनिबा खोथिया बेफोर जेबो खहा जानाय नङामोन नंगौना नों
औ नोंथाङा थारैनो सैथो खोथाखौनो बुंदों ओ जोंनि ओनसोलनि गामिनि मानसिफोरा जुदि ओ टाइम थानायावनो बेफोर जाबोरफोरखौ दानस्रांनानै जुदि दै थांनाय लामाखौ मोजां खालामोब्ला दिनै बेबादि जोङो जाथाय जानो हानाय नङामोन बे बे जानि बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां दैबानाया बुंफबदों आरोना दै थांनो हायैनि जाहोनावनो आरो ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा ओ नांगौनि बारा गोजौ गोजौ हा खोना लादों बिथा बेफोरनि जाहोनाव दै थांनो लामा फोरा हेथेजोबना दं आरो ना नोंथां बेफोरबायदि गोबां जाहोनदों आर ना बुंनानै फोजोबनो हाया
औ औ दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै गोजौ गोजौ हा होनानै खालामना लादों बेथ' जोंनि गामि ओनसोल बा मोनसे दाबसे गामियावल' जानायखौ जों नुनो मोना नंगोना न नोंथां दा जि नै जोङो दुलाराय जेनेबा माबायावनो होनांगोन जोंनि आस सामावनो नंगौना नोंथां जों दा आसामाव थायोना जेनेबा दा जोंनि सुबुं अनजिमाया बांबोबाय ओ बेनि थाखाय जोंहा थानो थाखाय जायगा गैला दिनै दैमानि दैमाखौबाबो जोङो जेनेबा दै थांग्रा लामाखौबाबो गोजौ गोजौ हा खोथिनानै मानसिफोरा थानो थाखाय न' बानायदों गावबा गावनि नंगौना नोंथां? दा बेनि जाहोनाव जोंहा दैबानाखौ आं सानो मा दैबाना लोमलानाय फोरा बेनि थाखायनो आङो बांसिन जानायखौ जोंनि आसामाव नुनो मोनो होनना सानदों आं नोंथां मानोनहा जोंहा दिनै सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दिनै थानो जायगा गैला अबाव थाबावनो मानसिफोरा नोंगौदा नोंथां? बेखायनो गावबा गाव जायगा नागिरनानै गोथौ जायगा जेरै दै थांग्रा लामा बा फख्रिफोरखौनो बा हाखर गोथौफोरखौनो फबनानै बेयाव न' खानो लादों नंगौना नोंथां? जाय जायगा जों माने दै थाङो बै जायगाखौ खौ माने ब्लक खालामना दोनबा दैयाव अबेथि थांनो नोंथां
औ औ बेबो मोनसे
बेखायनो दै थांग्रा लामाया जोंहा होथिनायनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरनि जेनेबा न'खरजों बा गामिनि गेजेरजोंनो दैया बोहैलांनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै टाउन सहरावबो जेरै दा ड्रेन बानायदों थेवबो दैया मानो लोमो दा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों आंनियाव जेनेबा ड्रेन बानायनायजो जों बाबो दैया मानो लोमो जोबोद मोजां सोंथि ओ मानो होनबा नोंथां जोंहा बे ओनसोलफोराव ड्रेन थप बानायो नंगौ थिगानो द्रेनखौ जोङो बोसोरसे गाहामल' मोजाङै दै थांनो हानाय मोनसे माबायाव दङ' मा सुबुंफोरा बेबस्था खालामना दोङो। बेनि बोसोरनै बार ब्ला बेवहाय ओरैबायदि जाबोर जोथोर मानसिफोर जों बे सुबुं माहारिया गारना दोननो आरो बेखौ साफा खालामनो रावबो फिना बुंनाय बायदि बिदि जायो गोदान सान्दैल'सो गोदान फुरान जाबा गैखाया बेफोरबायदि होननाय बायदि जायो आरोना नोंथां बिनि थाखायनो दै दै थांनाय लामाफोरा बन्द' जाजोबो आरोना गोदान समावल' मोजां आरो जुदि नोङो बेखौ बोसोरनै बोसोरथाम नाला जाबा बेखौ ड्रेननफोर खौ साफा खालामनाय मानसि गैया जायो आरोना नोंथां आरो बेवहाय सुबुंफोरानो गावसोरनो फानफ्रोमबोनि जानाय मुवाफोरखौ
उम
गारसोनानै दोनो आरो ना प्लास्टिकफोरखौ बे प्लास्टिकफोराथ' सेवखाया नालाय
सेवा औ
ओ जेनेबा जेंसि जेंला थायो बा बेयाव नांथानानै दैखौ बन्द' खालामना दोनो। आरो बेजोंल' नङा बे दै नांथानायल' नङा आरो बेवहाय गारनाय जि मुवा सेवनानै ओरैबायदि गाज्रि ज्रि बेमारबो सोमजियै जाहनाव थाम्फै बे थाम्फैया बांसिन सोमजिदो नोंथां बे थाम्फैनिफ्रायबो गोबां बेराम जानो हागो आरोना बेखौ जों सांग्रांथि थानाया मोजां नाथाय जोंनि सुबुं माहारिया बेखौ बांसिनानो साना आरो ना। जेनेबा आंनि ड्रेन नङा नोंनि द्रेन नङा इयो सर खारनिसो बिदि सानना लायो आरोना जों सुबुं माहारिया बिदिथ' नङा औ बे गोरोन थि जागोन आंबो बेखौ बुंनो सानो बे खौ जों गावनिनो आंगो होननानै माव मावनांगोन। सबबो नाथाय बेफोरबायदि ओ मावनो थाखाय रावबो सिगांग्रो फाया आरो ना नोंथां। बेफोरबायदि जाहोनावनो जों हा बेबायदि दै बानाया जानो गोनां जादों आरो ना सुबुंफोरनि दायावनो आरोना। आं बेखौनो बुंनो सा न्दों नोंथां।
औ औ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदो आरो जोबोद मोजां खोथा बुंबाय। नोंगौ बे बाथ्राया थारैनो सैथो मानोना जोंङो नोंनि आंनि सानलायनो नाङा मानोना जोंहा बे गासैनिबो आरो जों जुदि दै बाज्रुमनायनिफ्राय जोंङो बासायनो लुबैदोंबा जों बेफोरबायदि खामानि जों मावनांगोन मानोना जों मैला गार गारनाय बा जोंहा द्रेन दै थांग्रा लामाखौ जों मालाबाबो बेयाव मैला गारनो नाङा मानोना बेयो प्लास टिखफोरा सेवा नालाय। बियो ब्लक जाना थायो जाबोर जानानै आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदि गेसाव गेलानिफ्राय माने जोबोद गाज्रि माने गेसबो मोनामनाय ओंखारो आरो थाम्फैया गोबां जायो। बै थामफियानो। दा जोंनि मानसि। फोरनाव बिरनानै थांनानै न' न' थांगोन न' न' न'आव। दा बे सासे मानसिनियाव अरोब्ला बेयो बेनाव। बेराम जागोन। जेरै मेलेरिया जागासिनोआबा सोरनियावबा टाइफयड जागोन बिदिनो। बैफोबायदि ब‌िक्थिरियास। नालाय बेयो मोनसे दि नोंथां बेयो माने सासेनिफ्राय गुबुन सासे। सिनाव बारस्लायो आरो बेखायनो जोंहा बेफोरनिफ्राय साबधान जानो थाखाय ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ मैला मैथाफोरखौ जों साखोन सिखोन खालामना लाखिनाया जों बयनिबो मावनांगौ हाबा होननानै आं सानो नोंथां
औ नोंथां थारैनो नोंथां बुंनायाबो सैथो जोङो गावबा गावनो खामानिखौ मावनानै गावबा गावनि आबहावाखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनांगोन होमबासो जोंनि आबहायाबो सांग्रांथि थागोन नालाय आरो जोंनिया आबहावायाबो गुबुंले जानाय नङा आरोना नोंथां आरो जोंनिया सुबुं माहारियाबो गोख्रों थागोन बेराम आजार जानाय नङा बेफोरनिफ्राय आरोना ओ नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ जोंहा समाबो जाबाय न नोंथां हेल खोनादोना नोंथाङा हेल नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ औ ओ नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिबाय ओमफ्राय जोंहाथ समाथ जाबय नङा होमबा नोंथां
औ जाबाय नोंथां नोंथांखौ उन समाव लोगो मोनफिनगोन बा नोंथांनि बेफोरबायदि मोजां मोजां खोथा रायजलायनो मोनगोन होननानै आङो गोसोआव मिजिंथिनाय थाबाय आरो नोंथांनिजों रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां।
औ औ दे नोंथां औ।